औ खोनाबाय दा औ औ
औ दे अब्ला जोंहा दिनै ओ खोनादोंना उम
खोनादों
दे अब्ला जोंहा दिनै ओ बर'फोरनि ओ गाननाय जोमनायनि बारै एसे सावरायनि
औ औ दा आं जोंहा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनो बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंफ्रुना होग्रो दे
औ जागोन दे ओ बर'फोरनि गान्नाय जोमनाय होनोबाथ' ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो थांना थाबोनाय समनिफ्रायनो माने ओ बिसोरहा जेबो साननाय हनाय जेबो रोङै समाव बिसोरो माने ओ ओ बेै हा हाग्राफोरनिफ्राय दंफां बिगुरफोर द फां बिलाइफो बेफोरखौनो गानबोदों ओमफायो बेनिफ्राय जेब्लानोखि बिसोरो साननो हनो रोंदों बिसोरो थांना थाबोनो रोंदों मानसि बायदियै ओमफाय बेबायदि समाव बिसोरो ओ गाननाय जोमनायखौबो साननो हनो रोंदों आरो ओमफाय बेबायदिनो ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला बर'फोरा ओ आइजोफोरा ओ गाननाय जोमनाय महरै ओ दख'ना गानो ओ दख'नानि बि आव मोननो हायो ओ लांगा दख'ना ओमफायो अग्रं दख'ना आरो बेबायदिनो ओ बायदि रोखोमनि मेख्लाफोरबो गाननाय जायो आरो ओरैनो थानाय समाव ओमफायो दोरोङारि गाननाय होनबाथ' बे दख'नायानो गाहाय आरो ओमफ्रायो बेबायदिनो बे दख'नाजों लोगोसे फास्रा लायो ओ जोमग्राफोर बायदि रोखोमनि आगर गोनांफोर ओ जेनेबा बिदिनो जि जोमनाय महर आरो ओमफ्राय बेबायदिनो उम ओरैनो फालि महर यै लायो आरो बेखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय ब्लाउस गानो ओमफ्रायो बेबायदिनो हौवाफोरनि गाननाय जोमनायखौ होनोब्ला हौवाफोरा गाहायै गामसा गानो ओमफ्रायो बेजों लोगोसे गोजौआव गस्ला महरै बिसोरो बायदि रोखोमनि गस्लाखौ गाननाय जायो आरो ओमफाय बेबायदिनो गस्ला महरै खुरथाफोर गानो टि सार्ट गानो ओमफ्रायो बेबायदिनो ओ स्पर्टिंफोर गानो आरो ओमफ्राय जिहेतु सोनाबारि मुग गानि माखासे सोलायनायफोरा ओ जोंनि हारियावबो माने बर' हारियावबो ओएसे साबदेर फैबाय नालाय बेफोरनि माने बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरा एसे जोंनियाव जायगा लाफैनो हमबाय आरो
औ औ
नोंथाङा ओ गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो आथिखालनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ औ जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बाथ्रा रायलायोब्ला ओ आथिखालाव जोंहा गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनायफोरखौ बोजोबना लाबायखो आथिखालनि मडार्न जुगनि मानसिफ्रा ना मइेनलि जों बर'फ्रा हिनजावफोराथ' दख'ना गानबाय नालाय बेखौ गोदोनिफ्रायनो गानो थ जों नुदों आरो ड्रेस दखना फास्रा लानाय बेफोरो ओमफ्राय बिदिनो गामसा गाननाय आरनाइ लानाय बेफोर जोंनि बर'नि ड्रेसस आरो दा गोदोनि जों मानसिफ्रा ओ जेब्लानि मोजांङै जोंङो जि - जोम बानायनो रोंङाखैमोन हाग्रा - बंग्रा थालायनाय हाग्रा खुरनाय बिलाइ बायदिसिना बेफोरबायदि गानदोंमोन होननानै जों मिथियो आरो दा बेनि उनाव जेब्ला जों मानसिफोरा स्पेसेलि जों ट्राइबेल्सफोरा जेब्लानोखि ओ बैफोर ओ जि - जोम बानायनायनि आदबफोरखौ रोंबाय अब्ला जोंङो जोंनि मानसिफ्रा बेबायदिनो दख'ना गामसा बेफोरबायदिखौ बानायनानै गाननो लाबोदों आरो दा बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेर बर' फोरा बे बुसथु गोदोनिफ्रायनो गानबोयै - गानबोयै दा दख'ना गामसा ओ फास्रा गुफुर जोंनि दिनैनि दोरोङारि द्रेस जानानै थाफैबाय आरो ओ जों मिथियो गोदोनि माने न'खराव दख'ना बानायोमोन जेरै मा ओ एम्फौनिफ्राय मोननाय बै माने बेफोरनिफ्राय बर' फोरा दख'ना बायदिसिना फास्रा बायदिसिना बानायोमोन होननानै जों मिथियोमोन आरो थिग बे रोखोमैनो जोंनि बर' फ्रा गोबां रोखोमनि आगर एरनाय सोलोंबोदों मिथिंगाजों गोरोबनानै ओ माखासे महर होनाय बेफोरखौ जों नुबोयो आरो जेरै - ओ फारौ मे अन थाइगिर बिबार आरो आरोथ' गोबां आगरफोर दङ दा बेफोरखौ आगरफोरखौ माने हिनजाव मानसिफ्रा बांसिन मिथिसिगोन आरो दा बे बे जोंनि बर' दा सोलोंबोनानै दाबोनानै गानबोदों दा फैयै - फैयै गोदोनि समाव दख'ना फास्रा बेफोरबो एसे आलादा गुबुन रोखोमनिमोन आर ना माने लुक्सफोरा एसे दिडिफारेन्ट जायोमोन नाथाय आथि आथिखालाव बेफोर एसे गुबुन - गुबुन
गुबुन - गुबुन जाबाय आरो मइेनलि जों नायोब्ला ओ जेब्ला नाइनटिन सेेनसुरियाव ओ ब्रिटिसफोरा जोंनि जायगायाव हाबफैनाय समनिफ्राय जोंनि गाननायफ्रा गाननाय - जोमनायफ्रा एसे सोलायनाय
जों नुदों आरो बै समाव जों मडार्न साइड जेरै सोनाबारि ओ ट्रेडिसनेल फोरखौ जों एसे जोंनि मानसिफ्राबो बोजबना लानायफोरखौ जों नाइनटिन सेन्सुरिनिफ्राय नुबोदों दा बेनिफ्राय जोंनि गाननाय - जोमनायफ्रा आथिखालाव एसे सोलायबोबाय अब्लाबो जोंनि दोरोंङारि हिसाबै बर'फ्रा दखना गाननाय गामसा गाननाय आर'नाइ लानाय फास्रा लानाय बेफोरखौ जों दिनै सिमबो मान गानो आरो बेखौनो जोंनि ट्रेडिसनेल होननानै मानिनानै लायो आरो जोंनि हाबा हुखा जानायफोरावबो जों बर' फोरा दख'ना गाननानैनो हाबा जायो नाथाय आथिखालाव माखासे मदार्न जुगनि सोनाबारि ट्रेडिसनफोरखौ बा बोजबनानै खायसे माने गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा माने धोरोम लायै धोरोम बेफोर माने गाननायफ्रा एसे सोलायनाय जायो आरो दा बेफोरखौ बांद्राय थिग बिबादिनो जोंनि गाननाय जोमनाय बिथिङाव जों बेफोर बाथ्राखौ सावरायदों दा जों गाननाय जोमनाय बिथिङाव मेइनलि जोंहा दख'नानि खोथाफ्रा फैयो नाथाय जोंङो गोबां रोखोमनि दख'नाफोराव आगर एरनायफोर नुयो आरो दख'नाखौ जों मोन मोननै रोखोमनि दं होननानै जों मिथिनो मोनो आरो आ लांगा दखना खना आरो मोनसेखौ मा होनोमोन औ मोनसे दखना दंबावो जिखुनु जाया आं बां द्राय गोसोआव ब्ला जिखि जाया मिथियो आरो मोननै रोखोमनि दं होननानै दा बेफोराव आ जोंनि बर' हिन्जावफ्रा दासिमबो माने बेफोर दानायफोरखौ रोंगौ आगर एरनाय खामानिफोरखौ दासिमबो मोजाङैनो रोंगौ दा बेफोरखौ जोंनि बर'फ्रा एरनानै बेफोरबायदि खालामनानै गानबोदोङो आ नों नोंथाङा माने एसे फोरमायदो आथिखालाव बर'फ्रा माबायदि गाननाय जोमनायखौ लानानै सोलायनाय होदों बेफोरखौ नोजोर होनानै नोंथाङा फंनै बुंबानो जाबाय आरो
औ जागोन दे आथिखालावथ' माने गाननाय जोमनायफ्रा बांसिनानो सोलायबोनो हमबाय ओमफ्रायो दोरोङारि महरै बे दखना खौनो आथिखालावबो गानबोनाय जायो आरो आरो आरो एसे सोलायनाय होनोबा ओ माने गोदोनि जुगाव जाय बर' हिनजाव फोरा दख'नाखौल' गाननानै थांनानै थाबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव सोनाबारिनि माखासे गाननाय जोमनायफोरखौ बजबबाय बेफोरनि गेजेराव मोननो हायो ओ बिसोरो गानग्रा महरै बायदि रोखोमनि ओ टपफोर गानो ओ कुरथिफोर गानो ओमफ्रायो बिदिनो ओम टि सार्टफोर गानो ओमफायो गाहायाव गाननाय महरै लंपेन्तफोर गानो ओमफायो ओ स्कार्टफोर गानो बे बादिनो गाननायफोरा एसे सोलायबोनो हमबाय आरो सुरगार गानो ओ गोदोनि दिनावथ' बर'फोरा जेरावखि थाङा मानो माने द दख'नाखौनो गाननानै दावबायमोन आरो न' थानायाव बिसोर दखनाखौ खौबो गाननानै थायोमोन आरो ओमफायो माने आथिखालाव बिसोरो दख'नाखौ गानोबा माने एसे खस्थ' बो एसे जेंना सोमजियो होननानै माने बिसोरो बे खस्थ'फोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय माने ओरैनो सिमपोल ड्रेस जेनेबा ओ बेबायदिनो ओ गाननायखौ नुनो मोनसै आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो बबेबा मोनसे जायगायाव दावबायोब्लाबो बे सुरिदारफोरखौनो गाननायखौ नुनो मोनसै ओमफ्रायो ओरैनो न'फ्राव थायोब्ला नाइटिफोर गाननानै थानाय बेखौ नुनो मोनसै आरो। ओमफायो ओ हौवाफोरनि गाननाय जोमनायनि सोलायनायखौ होननानै बुङोब्ला हौवाफोरा गामसाखौनो गानो ओ बिसोरनियावबो एसे सोलायनाय फैबाय जिहेथु ओमफ्रायो बिसोरो बांसिन हाबा जानाय हौवाफोरा गामसाखौ माने न'वाव न'वाव थानायावल' बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो आरो हौवासाफोरनि बेलायाव बिसोरो जेराव मेराव दावबायोब्लाथ' बांसिन बांसिन लंपेन्टखौनो गान्नायखौ नुनो मोनो। ओमफ्रायो बेबायदिनो गस्ला महरै बेबायदि बिदिनो बिसोरो टि सार्टफोर गानो सार्टफोर गानो ओमफ्रायो स्पटिं गानो आरो ओमफ्रायो गाहायावथ' लंपेन्ट हाफ पेन बेफोरबायदि गाननायखौ नुनो मोनसै आरो ओमफ्रायो उन्दै गथ'फोर न'खरनि बेलायाव आथिखालाव गामसाफोरखौ गाननानै थायाखायानो बाहेराव एबा बेराय नायावनो जा बिसोरो बेबायदिनो लंपेन्ट हाफ पेन्ट ओ गस्ला टि सार्टफोर बेफोरबायदिखौ गानायखौ बासिन नु नुयो आरो ओमफाय आइजोफोरनि बेलायावबो बांसिन सिख्लाफोरा दख'नाखौ गाना आथिखालाव ओमफायो बांसिनानो माने बुरि बुरि मानसिफोर बा हाबा जानायफ्राल' ओ न'फोराव थानायाव माने दख'नाखौ गानो आरो ओमफ्रायो ओ सिख्लाफोराथ' ओरैनो न'आव
बिसोरो गुबुन गु बुन लं पेन्ट स्कार्ट ओमफ्रायो बेबायदिनो टप बायदिफोर गाननानैसो माने गुबुन जायगासिम दावनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव सोलायनाय फोरखो नुनो मोनो आरो।
आ हा नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्राफोरबो मिथिनो हाबाय आ मोजां थ' ओ टपिकआ मोजाङानो जादों ओ उम जोंहा समाबो जाबाय उनफ्राव लोगो मोनलायफिनगोन दा बेखिनियावनो दोन लायनसै नामा उम। औ